हेल' अ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो नोंथां। नोंथां मा खबर?
खबराथ' दङ दे नोंथां मोजाङैनो दोङो गेजेराव। नों नोंथांनियाव आङो मोनसे औ नोंथांनियाव मोनसें सोंथि सो सोंनो होननानै सानदों आङो?
औ दे नोंथां सों औ नोंथां सोंजागोन।
दे दे नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो? खोन्थानोसै आं।
दाथ' गरम बोथोर नालाय नों
नालाय औ औ
दाबादिनो बोथोरावथ' ओ थास' बिबार मोनो होनलाय, मोनो नालाय
हेल'
हेल'
हेलौ औ औ औ औ खोनादों दे औ खोनादों।
अ नोंथां दा दाथ' गरम बोथोर नालाय
औ औ औ
दाबादि बोथोरावथ' थास' बिबार ओंखारोना
औ ओंखारो औ नोंथां।
ओं बे थास' बिबारखौनो जानानै जोबोद मोजां मोनो दाबायदि बोथोराव नोंथां
औ नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना थास' बिबारखौ माबोरैहाय संनो
औ औ नोंथां खोन्थानो हागोन थास' बिबारखौ जोङो गिबियावनो जोंनि बारि बा जेराव जोङो थास' बिफां बिफाङा थागोन नालाय बेनिफ्राय जोङो बे बिबारखौ खाना लाबोनांगौ गिबियावनो
औ औ
बेनि उनावहाय खाना लाबोनानै जोङो बेखौ बिनि बै ओ खर औवा
औ
जायबा देन्थानि जरा जायो
औ औ औ
बेखौ हानानै गारनां
बै गोथां गाबनियाना नोंथां गोथां ओ ओ औ
जायनिफ्राय बियो गोथां जायो बे देन्थाखौ गारनांगौ हानानै आरो बेनि सिङावहाय जे एसे मादा गुफुर थायो
औ
जायनो मानो बेखौबो गारनांगौ बेनि उनावहाय बिनि बिबारखौ गोमो गोमोखौ
औ
फिसा फिसा हानानै लाजायो आरोना फिसा फिसाबाबो एसेबो एसेबो फिसा नंद्राया एसे मिेडियाम साइसनि हानानै लानो हायो
औ
बेनि उनावहाय बेखौ सुनांगौ मोजाङैनो
औ
बेनि उनावहाय बेखौ सारायाव सारायखौ खौ गुदुं खालामनानै सारायाव
खौथ' जोङो मानो होननानै मिथिगोन नालाय नोंथां र' जेनेबा जों थास'खौथ' जोङो मानो होनना मिथियो नालाय बे मा थास'आ सुनायाव मानो ना माना
सुनायाव मानो नोंथां आखाइया मानो
अ एसे उसुबिदा जायो आरोना
एसे उसुबिदा जायो आखाइया मानो औ नोंथां बेनि उनावहाय जोङो सुखांनानै बेखौ साराय गुदुङाव एसे जावरायनांगौ आरोना
औ
बेखौ रबहोनांगौ एसे संख्रै होनानै बेनि उनाव -हाय खारै होनांगौ
औ
नों खारैजों जुदि जायो ब्ला आरो ना खारैजों जुदि जायोब्ला संजायो नोंथां थावजोंबो जाजायो
औ औ
जेब्ला आङो खारैजों जानानै बांसिन मोजां मोनो नालाय आं खारै बे खौनो बुंग्रोनोसै खारैजों माबायदि जायो बेखौ सारायाव जावराय ब्ला सारबो एसे होफानांगौ संख्रै बिदि होनानै बेखौ रबहोनांगौ खोबना होनांगौ आरो ना एसे। बेनि उनावहाय जेब्ला बियो रबनानै गुरै गुरै जायो।
औ।
अब्लाना बेयाव माबा माबा माबि ना गोरान बा अमा बेदर बा ब्रयलार बेदर बिदि होयोब्ला होफानांगौ आरो ना फार्स्टआवनो जों बेदरखौ एवग्रोन लानांगौ जुदि बेदर होफायोब्ला एक्स्रायैहाय बिनि उनावहाय बेयाव होफानांगौ बिनि उनावहाय बानलु सामब्राम जाब्रां जिरा बायदिसिना देनानै होनांगौ
औ।
जाहाथे बिनि माननाया खारो बिनि माननायखौ जों मोना आरो बियो थावो अब्लानो
औ। खारैजों बा बे हाइजें जाब्रां होयोब्लानो मान गायो आरोना
औ औ नोंथां बानलुखौ एसे बुरजा होनांगौ आरो।
औ।
ना मनायखौ मोना मनाय खारो आरो बेखौनि उनावहाय दे होखांनानै एसे दै होनानै एसे औ। एसे दैखौ एसे बुरजा होनानै मोजाङै गोदौ होनांगौ आरोना
ओं गोदौहोनानै बेखौ मैगं जेनेबा ओ बिदै बिदै गोनां बानाय गोरानहाय ओरै
जेनेबा लाब्रा सिस्टेमैबो बानायना जाजायो। बांसिनैनो जोङो लाब्रा सिस्टेमै बानायना जानायखौ नुनो मोनो मानसिफोरखौ आरो आंबो बेबायदिनो जायो लाब्रा सिस्टेमै जेनेबा दै खौ मोजाङै गोदौ होनानै फोराननांगौ आरोना बिनि उनावहाय जुदि जानो गोसोब्ला बिदि गोनां जानोब्ला इसे रानहो इम इम इमानबो रानहो जायो।
औ।
बेनि उनावहाय ओ बेखौ रानहोनानै जेब्ला बियो लाब्रा बायदि जायो अब्लानो बियो जाबाय। जोंना थास' बिबार ओंख्रिया बेनि उनावहाय थावजों जायोब्ला फ्सास आवनो हेल' हेल'। हेल' नोंथां
औ।
खोनादोंना।
खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों आं।
एसे नेटनि प्रब्लेम जादों आंनो।
औ औ। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ थावजों जायोब्ला आरोना।
औ।
सारायखौ फुदुंनानै बेयावहाय साराया दुंब्लाथाय थावखौ होनांगौ। आरो थावखौ एसे दुंहोनांगौ थावखौबो थावा दुंब्लाथाय बे थास बिबारखौ गारना होनांगौ। बेखौ रबहोनांगौ बेयावबो थावजों बेनि उनावहाय बेयावबो फिन बेबादिनो बेदरफोर होयोब्ला होफा जायो बे दरबा ना गोरान
गोजाफोर होजायो ना होजाया नोंथां बेहाय
औ
होजायो नोंथां होजायो माने गावबा गाव गावबा गाव संनायनि आयदा आरो जि टाइमाव होयो होजायो
औ आ
बेनि उनावहाय बानलु सामब्राम जाब्रां जिरा औ
औ औ थास' बिबारखौहाय खारैजोंल' जानो हायोना ओ आलादायैबो संनानै जानो हायो जों नोंथां
जोङो मोननैजोंबो संना जानो हायो जों ओरैनोबो आलादायै संना जानो हायो जोङो खार-खारैजोंबो जानो हायो आरो थावजोंबो जानो हायो
हेलौ
हेलौ
अ नोंथां
दे बुं-बुंनायसाय औ औ औ
अ नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो आं
औ थास' बिबारखौथ' आङो इसे माने ओ गोखैजोंबो जायो होननाय इ नुदो नुदों आरो ना नुदोंबो खोनादोंबो गोखैजोंबो बेखौ माबोरैहाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा आंनो
जेनेब्ला जोङो गोखैजों जायो ब्ला जोङो थावजोंनो जानाय जायो जेनेब्ला
औ औ
जों गोखै हिसाबै जोङो जेरै मैथा जायो
औ
मैथा आरो जोङो औ औ मैथाखौ होजायो ओ मै थाखौ गारना होनांगौ आरो ना जेब्ला बियो र'बो रबनानै बेयाव दै होनाय जायो नालाय
जायो नालाय
दै होनानै एसे गोदौहोग्रोनांगौ बेखौ थास' बिबारखौ बेनि उनावहाय दैआ एसे रानबोला मैथा बिलाइखौ गारना होनांगौ
औ औ ओरैनो बेसेबांसो उम बेसेबांसो जखानि होनांगौ नोंथां
दैखौ दैखौहाय जेनेब्ला खाराय गिदिरब्लाथाय ओ बियो थास' बिबारनि ओम बिबांजों
थास' बिबारा जेसेबां इसिबांसो माने गावबा गावनि अ बिबारनि सायावसो सोनारो आरो औ औ औ
अ बिबारनि सायावसो सोनारो बेखौ गावबा गावनि ओ आयदा जखा लानानै होनांगौ आरो एसे दैखौ जखानि एसे बारा होयोब्ला मोजांसिन जायो मानो होनोबा बांसिन गोबाव गोबाव गोदौ होयो बिनि ओ माननाया खारो आरोना बांसिन साबसिन जायो अब्लाना थावनायाबो एसे बांसिनो बेखौ खोबना होआब्लाबो जायो गोदौहोब्ला
औ औ
खोबना होलायनो नाङा।
आरो नोंथां ओ जुदि खारै गैयाब्ला खारै गैयाब्ला माखौ होनानै नानै संथावो ओरैनो खारै बायदियै?
खारै बादियै? ओ खारै गैयाब्लाथाय जोङो सदा पाउदार मोनो जि।
औ औ औ बेखौबो बाहायजायो।
सदा पाउदार मोनो जे बेखौ बाहायजायो नोंथां।
औ ओ ओ ओ आथिखालावथ' जोङो ओ गोबांखौनो माने नुनो मोनो आरो न' ओ दा हटेलफोराव ओंखाम जायोब्लाथाय थास' बिबार बारनायनि बोथोर नालाय न'
औ औ औ नंगौ नोंथां मोनजायो। बे- फोराव बानायनाया जेनेबा टाउनाव थानायफोराव लकेल खारैखौथ' मोना नालाय बिसोरो बे सदा पाउदारखौनो बाहायनानै जायो आरो ना।
औ औ
नोंथाङा माबायदिहाय जानानै मोजां मोनो थास' बिबारखौ एसे फो-
थास' बिबारखौथ' आङो एसे माने आंबो खारैजोंनो जानायखौ मोजां मोनो गोखैजों जायोब्लाबो ओ गोखैखौ ओ जारि बिलाइजोंबो जानो हायोनो गोखैजों जायाब्लाबो ग जोङो थास' बिबारखौ जोंङो जारि बिलाइ होनानैबो माने जानो हायो आरो ना जारि बिलाइ होयोब्लाबो जोंनि माननाया एसे खम जायो आरो ना। एसे खम जायो माने थोजासे होयोब्ला।
औ आं खोनाफेराखैमोन नोंथां दिनैसो मोनथिदों।
औ जारि बिलाइजोंबो जानो हायो। आंबो जाफेराखै खिन्थु खोनादों आरो आङो नोंथां जानो हायो होननानै। ओ ओरैनोबाबोथ' जारि बिलाइया थास'नि माननायखौ होखारखायो नालाय। जारि बिलाइजोंबो जाजायो होनना बुंदों। आ आंबो- थ' खारैखौनो जायो खारै बे थास' बिबार- खौ‌ ओ आं-आंनि बायदि संनायखौ आं खोन्थानोसै नोंथांनो। आङो गिबियावनो थास' बिबारखौथ' सायबाय सायखांनायनि उनावथ' ओ सुखांबाय। सुखांनानै सारायखौ गुदुं खालामनानै थाव एसे होबाय। थाव इसे होनानै बेहाय माने पियास होयोब्लाबो पियास बा सामब्राम गोजा न' बेखौ खौ होयोब्लाबो होनो हायो होनानै एसे माने एवफ्राम एवफ्रामग्रोयो आङो। बेफोरबायदि एवफ्रामखांनानै ओ खारैखौ होबाय दसे सम एवखांनानै माने खारैखौ होयो। खारैखौ होखांनानै ओ बे थास' बिबारा। इसे माने गुरै गुरै जायोब्लाथाय एसे माने गुरै माने गुरैखौ जाहोजोबो आरो आं ना माने खारैजोंनो एसे गेब्लेखानाय बानायो बानायखायो बेनि उनावसो आङो अ रब होयो आरो रब होयो बेनि उनावसो आङो माखासे खालामो ए माने दैखौ आंनि नांगौ बायदि दै- खौ जेसे जेसेबां होनांगौ बेखिनि दैखौ होयो आरो आं‌।
औ‌‌
हो‌‌नानै गोदौहोबाय ओ बिदिनो माने फारसेथिं आरो अ अमा बेदर होयोब्लाबो अमा बेदरखौ एवफ्रामना लाबाय ना होयोब्लाबो नाखो एव एवफ्रामग्रोनानै लाबाय बेफोरबायदि माने एवफ्राम खाना दोन्नानै इदिनो माने ओ साम्ब्राम होनांगौ बा ओ मस्ला - मस्लि न' गावबा-गावनि ओ माबायदि होयोब्ला गोथाव मोनो। बेफोरबायदि माने मस्ला मस्लिफोरखो देनानै बै माने आङो रबबाय थानाय खारै होनानै रब होबाय थानाय समावनो बेफोर गासैखौबो होजोबग्रोना लाखायो आरोना। होखांनायनि उनाव आङो दै खो होबाय दैयाव दैयाव माने गोबौ गोदौखांनायनि उनाव आङो ओ बेदर एवफ्रामना दोननाय बा ना एवफ्रामना दोननायखौ होयो आरो ना खांनानै बिदिनो माने गोबौ गोदौ होनानै मालाबा रिसि ए ओ माने बिदै न' बिदि जानो गोसोबा बिदै बायदि बिदै इसे लाखिनानै